खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
औ औ। जों बे समाव मोनसे टपिकनि सायाव जोङो सावरायनो बेथुपिकगानो जाबाय सुबुं फोथायनाय।
जों बिदिब्ला जागायजेननोसै। सुबुं फोथाय। नाय होनना बुङोब्ला जोङो सुबुंफोरा जे। गोदोनिफ्रायनो बे बुहुमाव थानानै जिउ खुंबावगासिनो। आरो बे जुग। खुंनायाव सुबुंफोरा गुबुन गुबुन बेबायदि फोथायनायफोरखौ जोङो खोनानो मोनदों आरो नुबोदों। जोंनि जारिमिनाव जोङो मोननो हायो जोंनि आबै आबौ बिथांमोननि समनिफ्रायनो दिनैसिमबो जोङो माखासे सुबुं फोथायनायफोरखौ जोङो जोंनि समाजफ्राव जोङो नुनो मोनो। माखासे गुबुन गुबुन बिदिनो। फोथायनाय जेरै बुंनो थाङोबोला बिदिनो हिनजाव गोदान नायनो थांबोला‌। बिदि लामाफोराव। बिदि मावजि गोसोम बारसनाय। नुनो नाङा बेफोरबायदि। बिदि फोथायनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोनो। आरो लोगोसे बिदिनो। दि फेसा फेसाफोरखौ नुनो नाङा।
औ औ।
बेफोरबायदि फोथायनाय जों नुनो मोनो। आरो जि आं बुंलांबाय माउजि गोसोम बारसनाय। बेबायदि नुयोब्ला। बिथांमोननि जि हिनजाव नायना। थांनाय जि जात्रा। दावबायनाय। बियो गाज्रि जायो होननानै। बिथांमोनहा फोथायोमोन। नाथाय दिनैनि मुगायाव बेसेबां फोथायो बेखौ बुंनो हाया। नाथाय जोंनि जों आब। आबै आबौमोननि समाव बेबायदि फोथायोमोन होननानै जोङो मोनथिनो हायो। आरो लोगोसे बिदिनो गुबुन। गुबुन फोथायनाय। दङ नोंथाङा बेफोरखौ बुंनो हागोन।
औ, औ नंगौ नोंथां जोंहा सुबुं फोथायनाय होनोब्लाथ जोंनि गोदो समनिफ्रायनो आबौ आबैमोननि समनिफ्रायनो बाहायबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों। आबौ आबै मोननि। समनिफ्रायनो माने। गुबुन गुबुन बिथिङाव जोङो सुबुं फोथायनायखौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय हिनजाव गोदान नायनायनि थांनायनि बिथिङाव नोंथाङा बुंलांबाय आरो बिदिनो जोङो न'खरनि बेलायाव जोङो मोननो थाङो जोंहा हिनजाव गोदान नायनो थांनायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोङो मोननो हाबावो जेरै हाय हिनजाव गोदान नायनो थांनाय समाव लामायाव दैहु खालि नुयोब्ला
औ।
जाथ्रा नस्थ जायो होननानै फोथायो आरो बिदिनो जोङो मोननो हाबावो जोङो हिनजाव गोदान नायनो थाङोब्ला
औ।
ओ लामायाव मासे मोसौ गाया फिसा जोनोम होनाय नुयोब्ला मोजां जायो होननानै बेखौ माने फोथायबोनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों आरो खोनानो मोनदों नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ एसेबां थाल लाबांनायखौ जोङो नुनो थाङा एसे खम बिबाङै नुनो मोनो आरो जोङोहाय मोननो हाबावो बिदिनो हिन्जाव गोदाननि न'आव थांनानै जेब्ला हिन्जाव गोदाना बा हिनजाव गोदान जागोन सिख्लाया माइ लामबाय थाफुनाय समावनो जुदि हौवा गोदान लागोआ सहैदोंब्ला बे हिनजावा लोखि गोनां जागोन बा मायनाव गोनां जागोन गोन होननानै फोथायनायखौबो जोङो माने खोनानो मोनबोदोंमोन आरो बिदिनो जों मोननो हाबावो ओ जाय सिख्ला बा हिनजाव गोदान जागोन बे जायखौ नायनो थांदों बै हिनजावसाया देवना बा दर्जा मोखांखौ आगसि आखाइजों बा आथिंजों बारोब्ला मोजां होननानै फोथायो आरो जुदि आगदा आथिंजों बारग्रोयोब्ला गाज्रि जायो हिनजाव गोदाना बा हिनजावा उनावहाय आखल मोजां जाया होननानै फोथायनायखौ जोङो खोनानो मोनबोदों।
औ औ।
बेबायदिनो जोङो माने ओ हाबानि बेलायाव बा हिनजाव गोदान नायनो थांनायनि बेलायाव ओ गोबां बिदिनो गुबुन गुबुन फोथायनायफोरखौ जोङो मोनो नो हायो आरो जोङो बिदिनो न'खरनि बायदि बायदि फोथायनायफोर जेरै सैमा सैमाया जुद्रुयोब्ला हायाव जुद्रुयोब्ला न'खराव खैफोद जायो होननानै फोथायो।
औ औ।
बेखौ नोजोर बोनानै जुदि सैमाखौ जुद्रुनाय नुयोब्ला सैमाखौ माने दा जुद्रुथों होननानै माने होनानै होनायखौ नुयो आरो औ आरो बिदिनो सैमाया हा खुरनाय बेखौबो बेबायदिनो फोथायो सिथ्ला गेजेराव हा खुरोब्ला
औ औ। नंगौ थारैनो। नोंथां बुंनाया सैथो। बे समाव आंबो आरो बुंबावनो सानदों जिब जुनारनि बेलायावनो गोदो बेबायदि फोथायोमोन जोंनि आबै आबौनि समाव जि दाउफोरा जि दाउ न फिसिनाय दाउ दाउफोरा सौलायोब्ला बिब्दिनो आलासि फैगोन होननानै फोथायनाय जायोमोन नआव
बेहा दालाइ गोरानाव बानानै ओ गा गा गाबफैयोब्ला माने माबा मोनसे खैफोद जागोन बा सोरबा सुबुङा थैगोन बेफोरखौ माने फोथायनायखौ जोङो मोनबोदों। आरो नोंथाङा बेफोरनि सोमोन्दै मायाबाफोर बुंनो सानो नामा?
औ नोंथाङा जि बुंलांबाय बे थारैनो सुबुं फोथायनाय बेफोरबायदि दङमोन आरो लोगोसे जि दाउ फिसिनाय न'आव दाउ फिसिनाय जि दाउफोरा सौलायब्ला माने आलासि सि फैयो बेफोरबायदि होन आंनि फोथायनाय दंमोन। आरो नोंथाङा जु जिहेथु बुंलांबाय जि मा बा मावजिफोरा जि सिख्लायाव खुरनानै दोनोब्ला बा उसुंफोरखौ बेबायदि खुरोब्ला माबा मोनसे खैफोद जागोन होननानै फोथायनाय जायोमोन। आरो लोगोसे बि दिनो फुं समाव जुदि दैहु खालि नुब्ला बेबायदि जात्राया गावनि जि सानसेनि दावबायनाय जि जात्रा खामानि दामानि बेयाव साक्सेस जानाय नङा जाफुंनाय नङा बा माबा मोनसे जागोन बेखौ फोथायनायबो जोङो खोनानो मोनो। आरो लोगोसे जि बार गुसु फैबोला जि मैदेर फैयो होनना नाय बेफोरबायदिबो फोथायनाय जों खोनानो मोनो। आबै आबौमोननि थांमोननि समाव। आरो लोगोसे जि खदाल बानना जुदि थांनाय नुयोब्ला फुं समाव अब्ला सोरबा गामियाव थैगोन बेफोरखौबो फोथायनाय होननानै जोङो खोनानो मोनोमोन। नाथाय दानि मु गायाव एसेबां फो थायो बेखौ जोङो बुंनो हाया नाथ थाय गोदोनि मुगायाव जि आबै आबौनि समाव बेबायदि फोथायनायफोरा दंमोन होननानै जोङो मोनथिनो हायो। आरो नोंथाङा बे सुबुं फोथायनायनि सोमोन्दै माबाफोर बुंबावनो सानो।
औ नोंथां जोंहा सुबुं फोथायनायनि सोमोन्दै बा नोंथाङा बेफोरनि बिदिन्थि लानानै बुंलांबाय जोंहा आरो बिदिनो मोननो हाबावो सुबुं फोथायनाय महरै ओ सिला गेजेराव खदाल बाननानै थांनो मोना होननानै फोथायो। ओ बिनि आन दोआव थानो हागौ मायबा मोनसे जाहोन जोङो सरासनस्रायै नायनो थाङोब्ला मोननो हायो जोंहा सिलाया अखा हायोब्ला लिमोनला जानानै थायो जुदि लिमोनला जानाय सिलायाव खदाल बाननानै थांनाया जुदि गाज्लिनानै गोलैफ्लाङोब्ला खदाला बौगोन बेफोरनि आन्दोआव बेफोर जानो हा हागौ होननानै आं सानो आरो जोंहा बेबायदिनो गुबुन गुबुन फोथायनायाव माने गुबुन गुबुन माने बिनि आन्दोयाव माबा मोनसे बाथ्रा बा खोथा थानो हागौ होननानै आं सानो नङाब्ला ओरैनो माबा मोनसे फोथायनायखौ बुंलाबायबानो जाया। बिनि सिङाव माबा मोनसे जाहोन थानो हागौ होननानै आं सानो आरो औ जोंहा बिदिनो गोबां गोबां ओ गुबुन गुबुन मोननो हायो जेरैहाय दाउला दाउज्ला दाउया गिसिरोब्ला मोनायाव गिसिरोब्ला बिलिफांबा मोनायाव गिसिरोब्ला माने मोजां नङा खैफोद जायो नखराव बेफोरबायदि फोथायो। बेजों लोगोसे जोंहा मोननो हा बावो ओ न'आव दाउ सौलाय लायोब्ला आलासि फैगोन होननानै फोथायनायखौबो जोङो नुनो मोनो।
औ।
आरो जोंहा मोननो हाबावो जोंहा थोरसि खुरै सुनायाव बा थोरसि लथाफोरा ओ गोलैनानै होयोब्ला माने आलासि फैगोन होननानै बेखौबो फोथायनायखौ नुनो मोनो आरो
औ औ।
बेबायदिनो जोङो माने गुबुन गुबुन फोथायनायखौ जोङो मोननो हायो। जेरैहाय जोङो मोननो हायो हाबावो ओ बैसागोनि सिगां गिसिब सिबनो मोना होननानै। औ। खर गिदिंनाय जायो होननानै नाथाय बे खोथाया बेसेबां सैथो बेखौथ' बुंनो हाला बिनि आन्दोयाव माबा मोनसे जाहोन थाखोमानो हागौ।
औ औ।
जोंहा आंनि नोजो राव बेखौ मोनदांनाय बायदिब्ला जोंहा गोदोनि समाव गिसिफोरखौ उखुम बायदिफोराव थेबनानै दोनोमोन जा ओ बे थेबनानै दोननाय गिसिबाव गोबां हाद्रि हुद्रि बानानै थायो बेमादों बायदि दुला जुदि बेखौ नोङो सिबोब्ला नोंनियाव माननाय बायदि आरो नोंनि हाद्रिफोरा गन्थजों हाबलाङोबा बेराम जागोन बेफोरखौ नोजोर होनानै बानायदोंबो जानो हागौ।
औ औ औ औ।
उनाव सिबनाय सिबनो मोनो होननायनि खारनानो जाहैबाय जोंहा बैसागु सफैनाय लोगो लोगो जोङो नखरनि गासैबो माल माथा गासैखौबो सुस्राङो बेयावहाय गिसिबफ्राबो साफा जायो बिनि उनाव बेखौ सिबनो मोनो खोमा होननानै आं सानो आरो
नंगौ नोंथां। नोंथाङा जि बुंबाय बे थारै बिनो सैथो आरो लोगोसे जों बिदिनो गुबुन गुबुन जि बिदिनो सिगुन दाउफोरा बिदि गोबाना गालां नाय बेफोरनि सोमोन्दैबो जोङो मोननो हायो। बेबायदिसो। बेयाव गोबाना गालांब्ला बिदि मोजां जायो बेफोरबायदि होननाय जोङो खोनानो मोनो। नाथाय बेसेबां दानि मु गायाव जों फोथायो बेखौ बुंनो हाया आबै आबौनि समाव बेबायदि फोथायोमोन होननानै जोङो मोनथिनो हायो। आरो लोगोसे जि हिनजावफोरा बेबायदि गोदोनि मुगाव बेबायदि जि खारानाय खान्दा लानो मोना बेफोर बो फोथायोमोन गाज्रि नोजोरजों नायोबा बे हिनजावा मोजां आखल आखुनि जानाय नङा बेफोरबायदि होननानै जे फोथायनाय खोनानो मोनोमोन।
औ औ नंगौ
जों बिदिब्ला सुबुं फोथायनायनि सोमोन्दै एसेआवनो दोनथनोसै।
औ दे जागोन नोंथां। दे बिदिब्ला।